हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांजों माखासे खोथाफोरसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां फ्रि फ्रियनो दं नोंथां
औ नोंथां आं माने नोंथाङा मा मा जेन'बा जोंनि जाग्रा ओंख्रिफोर जायो जे मा मा ओंख्रि खौ जानो मोजां मोनो नोंथाङा बेफोरनि बारै माने एसे सावरायनो आं लुबैदों आरो नोंथां आरो नोंथांमोननि ओनसोलथिं मा मा ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो नोंसिोरनि ओनसोलथिंजाय बेफोरनि बारै नोंथां
औ नोंथां जायो नोंथां
नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रिफोरखौ बांसिनै जानो मोजां मोनो
औ ओरैनो नोंथां आङो माने जोंनि जे दोरोङारि ओंख्रि अनलाजों सबाइ अ अनलाजों दाउजों आंनि माने बांसिनै मोजां मोननाय ओंख्रिया बे आरो आरो बेजोंनो लोगोसे माने ओ गामि ओनसोलाव मोननाय जे खिफि बेन्दों, मानि मुनि, ओमफ्राय सिब्रु अ ओमफ्राय जोगोनार बिजौ थाइगिर बाथोन बेफोरखौ आं बिराद जानो मोजां मोनो आरो नोंथां मानोना बेफोर बुस्थुफ्रा गामि ओनसोलनिफ्रायनो मोननाय। बेफोर ओ माने ओंख्रिफोराव एबा बेफोर मैगंफोराव माने जेबो माने गुबुन बिगियानारि जे हासार बाहायनाय बेफोर खौ बाहायनाय जाया आरो बेखायनो आं बेफोरखौ आंनि माने बयनिख्रुइबो मोजां मोनसिननाय ओंख्रि होननानै आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङा दा नों मा मा ओंख्रिफोरखौ ओरैनो मोजां मोनो नोंथां नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
औ नोंथां औ आंनि बांसिनै जानो मोजां नाय ओंख्रिया होननानै बुङोबा नोंथां आङो फुं समावहाय आलादा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो आरो मोनानि समावहाय आं ओंख्रिफोरखौ आलादा जानो मोजां मोनो आरो नोंथां माने दोरोङारि मैगं हिसाबै जोङो बुंनो थाङोब्ला आङो बांसिनै एवलु एवला एवनाय एवफ्रामनाय बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ आङो फुंनि समावहाय माने बांसिनै जानो मोजां मोनो आरो दा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय दिंखिया मैगं, जोगोनार बिजौ
औ
आरो गोबांथार बिदिनो खिफि बेन्दों, आलु बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ माने बांसिनै जानो मोजां मोनो आरो नोंथां ओ बिनि अनगायैबो आङो गोबांथार ओंख्रिफोरखौ जानो मोजां मोनो जेरै जोंनि बर'निनो ओंख्रि अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि बेफोर ओंख्रिफोरखौ जानो जोबोद मोजां मोनो आरो दा नारजि ओंख्रिफोरा अमाफोरजों सङोब्ला अमा बेदरफोरजों सङोब्ला जानो बिराद गोथाव जायो आरो नोंथां दा आंनि साबसिन जानो मोजां मोननाय ओंख्रियानो जाहैबाय नारजि, अमा आरो नोंथां बेनि अनगायै ओ अनला दाउ बेफोरखौ आङो बांसिनै जानो मोजां मोनो। आरो ओ जेनेबा दाउफोरखो एवनाय आं आरो दाउफोरानो गुबुन गुबुन मानि रोखोमनि जाजायो जेरै आलुजों जाजायो। माबा जेनेबा एवनानै जाजायो सबायजों जा जाजायो अनलाजों जाजायो गुबुन गुबुन रोखोमनि जाजायो आरो नोंथां दा बिनि अनगायैबो आङो माने दाउनिफ्राय अमा बेदरखौहाय बांसिन माने जानो मोजां मोनो आरो नोंथां। दा अमायाबो गोबां रोखोमनि एवनानै जानाय संख्रिजों संनानै जानाय बेफोरबायदि रोखोमनि जाजायो दा बैफोर बेदरफोरनि बेलायाव माने आङो अमा बेदरखौ बांसिनै जानो मोजां मोनो आरो नोंथां दा दोरोङारि मैगं मैला होननानै बुंबावोब्ला जोंहा माखासे फोथायनाय खौ लानानै जोंनि समाजावहाय माने बैफोरबायदि जे दोरोङारि मैगन जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोर बै फोर मैगं थाइगंफोरखौ माने फोथायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव जाबोयो आरो आरो बे समाजाव फोथायनायखौ लानानै आंबो आथिखालाव माने बैफोर मैगंफोरखौ माने जादों आरो आरो जानोबो मोजां मोनो आरो नोंथां जेरैहाय मानि मुनि मैगं सिब्रु आरो उसुमै मैगं मानिमुनि फिसा मानिमुनि गिदिर दिंखिया बेफोरबायदि मैगंफोरखौ माने जानो मोजां मोनो आरो जोंनि ओ गोदो जोंनि समाजनिफ्राय दोरोंङारि गियान बायदियै बैफोर मैगंफोरखौ जोंङो माने थांनानै थानो थाखाय मुलि महरैबो बाहायबोनायखौ जों आथि खालाव नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बुंनो थांङोब्ला सिब्रु मैगंफोर बे सिब्रु मैगंफोरखौ ओरैनो बिदै फुदुंनानै जायोब्ला आरो दाउफोरजों दाउ फिसाफोरजों दाउ आथिंफोरजों जुदि संनानै जायोब्ला जोंनि गगा मोननाय गुजुनाय बैफोर बायदि माने ओ फिसा फिसा जेनाखि बेराम साबफानाय बेफोर बेरामफोरा हामो होननानै जोंङो माने फोथायनायजों लोगोसे आथिखालावबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंङो उसुमै मैगं होननानै बुङो उसुमै मैगंनि ओ बिबार आरो बिलाइ बे बिबार आरो बिलाइफोरखौ जायोब्लाबो माने जोंनि माखासे जे दोरोङारि गियान बायदियै गोदोनिफ्रायनो माने दाउ फिसाफोरजों दाउ आथिंफोरजों बिदै रुनानै जायोब्ला माने गगा मोननाय गुजुनाय बैफोर बायदि माने बेरामफोरा हामो होननानै बुंङो आरो बिनि थाख खायनो आंबो जानो मोजां मोनो आरो दा बुंनो थांङोब्ला मानिमुनि गिदिर मानिमुनि फिसा बेफोरबायदिनो बेखौबो माखासे बिदैफोर फुदुंनानै जानाय जायो। दा बेफोरनि गेजेरजोंबो माखासे माने बेरामफोरा हामो आरो नोंथां दा बेफोरनि थाखायनो आंङो बैफोर मैगंफोरखौ बेखौ माने जानो जोबोद मोजां मोनो आरो दा बिनि अनगायैबो बैफोर ओंख्रिफोरनि अनगायैबो जोंङो जोगोनार लाव फान न्थाव आलु जिंखा फोरला बेफोर मैगंफोरखौ
औ
माने जानो जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां दा नोंथांङा ना बेदरफोरनि बेलायाव मा मा बेदरफोरखौ मा माजों जानो बांसिनै मोजां मोनो नोंथां
ओरैनो आंङो नोंथां माने नोंथाङा जि बुंलांबाय आंबो बेबायदिनो अमा बेदरखौ आं बांसिनै जानो मोजां मोनो नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे माने नाफोरखौ ओरैनो आंङो बांसिनै माने जे बुस्थुवा माने सालानि फ्राय लाबोनाय गोजान जायगानिफ्राय लाबोनानै बरफआव दोननाय आं बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो ओरैनो जे गामि ओनसोलाव जे सारनानै मोननाय बा हमनानै मोननाय बेफोरो आं नाफोरखौ आं बांसिनै मोजां मोनो आरो नोंथां आरो माने
आंनि आंनि सेकेणड जेन'बा बांसिनै मोजां मोननाय ओंख्रिसिना सेकेण्डआव जाहैबाय माने मैथाजों नाजों नोंथां माने मैथाजों नाजों जायोब्ला माने बिराद मोजां मोनो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे गामि ओनसोलफोराव जे आबाद मावनानै मोननाय जे लाइ लाफा ओ कफि आं बेफोरखौ बिराद जानो मोजां मोनो मानोना मानोना बेफोरो माने गामि ओनसोलफोराव मावनानै मोननाय मैगंफोरखौ आं बुहुद जानो मोजां मोनजोबोआनो फ्रायआनो खिन्थु माने टाउन एबा सोहोराव मावनाय जेन'बा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेन'बा बांसिनै रासायनारिक हासार बाहायोना आं बेफोरखौ बांद्राय जानो मोजां मोना आरो नोंथां माने गामि ओनसोलफोराव जे मैगंफोरखौ मोनो जि बुस्थुआव माने रासायनारिक हासार बाहाया आं बेफोर गासै बुस्थुफोरखौ आं जानो मोजां मोनो आरो नोंथां ओरैनो आङो नोंथां मानि अमा बेदराबो आंनि थाखाय मोनसे फेभरेट जेन'बा आंनि बांसिनै मोजां मोननाय मोनसे बेदर मानोना अमाखौ आं सासे बर' जानानै जेन'बा अमाखौ आं जेन'बा अमाजों नारजिजों नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि आरो अमाखौ भाजा एवनाय बेफोरखौ खौ आं जानो बुहुत मोजां मोनो आरो नोंथां मानोना बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ फ्रायानो आङो मानाव माने से मानाव माने बिदिनो खनब्रै खनबायानो जायो आरो नोंथां माने जानाया आरो बेजोंनो लोगोसे अमाफोरजों लोगोसे आं दहाय बुंलांनाय बायदि लाफा लाइ मानि बोथोर नायै बोथोर जेन'बा बोथोर नायै बोथोर जोंना गोबां ओंख्रिफोर थायो नालाय नोंथां बोथोर दाथ' दैज्लां बोथोर समाव जेन'बा लाफाफोरखौ मोना दा दैज्लां बोथोर समाव जिंखा मोनो फोरला मोनो बेफोरखौ जानाय जायो आरो नोंथां आरो गोजां बोथोर समाव बेबायदिनो कफि लाफा लाइ बेसर मैद्रु बेखौ मो जानाय जायो आरो आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथा जेन'बा गामियारि ओनसोलफोराव जेन'बा माबाबो मोनो दैमा जिं जिं गामि ओनसोलफ्राव जेन'बा दैनि सिंसाब जायखौ जों दैनि बेसर होननानैबो मिथिनाय जायो बेफोरखौ जानो बिराद मोजां मोनो आरो नोंथां मानोना गामि ओनसोलफोराव मोननाय मैगं थाइगंफोरा माने गोबां माने देहानि थाखाय आरजाथाव एबा साबजाथाव होननानै होननानै आं सानो आरो मानोना बैफोर मैगंफोर खौ जायोब्ला जों जोंनि देहायाव जे नांगौ जानाय जे भिटामिन बेफोरखौ जों मोनो आरो मानो माने जोङो गुबुन माने अर्गेनिक आदबजों बाहायनानै आबाद बोखांनाय बेफोरखौ जों बांद्राय जानो नाङा जायनि जाहोनाव माने गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि अर्गेनिक हासार बाहायनानै मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जानानै गावनि जिउनि जे थांनानै थानायनि सम बे समा गुसुं जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो हागौमानि जोङो माने गामि ओनसोलाव एबा माने ओरैनो माने मिथिंगायारिजों माने बानायनानै मोननाय मैगंफोरखौ जों बांसिनै जानांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां दा नोंथांनि बेलायाव नोंथांनि मोननि गामियाव मा मा ओरैनो मा मा जाग्रा जेन'बा बेफोरबायदि हासार माबाफोरखौ मैगंफोराव हासार रासायनारिक हासारफोर बाहायो नामा नोंथां
ओरैनोथ' नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव एसे एनै आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनसै नोंथां खिन्थु बांद्राय एथबां मानि लाब्लाब साब्लाब रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनानै जोंनि ओनसोलाव माने मैगंफोरखौ गायनानै जानाय फोनानै जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो बांद्राय नुनाय जाया आरो नाथाय जोङो ओरैनो जे एसे एनै हासार होनानै रासायनारि हासारफोरखौ आथिखालाव बांसिनैनो होखासै ओरैनोबाबो बेफोरबायदि एसे एनै होनानै माने मैगंफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनसै आरो दा जोङो आथिखालाव गोबांथार ओनसोलावनो जोङो बेफोरबायदि रासायनारि हासार बाहायनानै मैगं थाइगं गायनायखौ जोङो नुखासै आरो नोंथां दा जायनि जाहोनजों रासायनारि हासार गोबांथार बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि देहायारि जे थासारिफोर बे थासारिफोरा माने बांद्राय गोबांथार मानि रासायनारि हासारनि मैगंफोर जानायनि थाखाय मानि दुरबल जाबोगासिनो जोंनि देहाफोरा नरम जाबोगासिनो जेसेबांनाखि समसिम थांनानै थानांगौ बेफोरबायदि समसिम माने थांनानै थानांगौआव माने गोब्राब जानानैखौ जों माने बांसिनै नुनो मोनसै आरो नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो बारा गैला नोंथां जोङो नोंथांजों रायलायनानै मानि बेफोरनि सायाव मैगं थाइगं जानायनि सायाव सायाव मैगं थाइगं जानाय हुदानि सायाव रायलायनानै नोंथांजों गोबांथार नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आंनिफ्रायबो नोंथाङा मिथि मिथिनो मोनबाय दा बिनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा जे बेफोरबायदिखौ फोरमायनानै होनायनि थाखाय नोंथां
औ नोंथां दा होमबा जोङो मा माब्लाबा सम मोनबा मोजाङै रायलायफिननोसै नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां औ दे नोंथां
नोंथां